औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ औ होमबा नोंथां जोंहा
औ नोंथां। औ नोंथां फ्रियावनो दङ।
ओमबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव लारायनि। औ जायना खि दा जाखांफुनाय एकदम माने सोलिगासिनो दं बे ओ आइ ख्लाफोरा ओ म मबाइल होनो। नङा बा? आमफाय बर'नि जामबुं होनो। दा जोंहा जामबुंनि जामबुंनि सायाव लारायनि एसे। नङा होमबा? औ दे होमबा आंनो जागाय गोनस
जागोन दे नोंथां औ। जागायदो दे।
दा जोंहा जामबुं होनोबाथ' नोङो मोनसे आ आजिखालि बयनिबो आखाइ आखाइ थायो। नङा बा? जेसेबां जेसेबां सुबुं माहारि नुयो जोङो लामा सामा न' खर सखर माने आजिखालि माने जामबुंजोंनो माने सिथाबनान थायो सामफ्रामबो।
नोंगौ नोथां नोंगौ सैथो।
जानबुंङा माने जोंनि ओ जिउ खुंनायाव मोनसे गिदिर गोहोम खोलैबाय आरो माने नागारनो हायै गोहोम। दा बेफोर गोहोमफोरा माने अबेबा मोजां अबेबा गाज्रि बिदि जानान दं आरो जोंनियाव। दा जोंहा नुनो मोनो नुनो मोनो जोंहा जामबुंखौथ' जोंहा गिदिर उन्दै, बोराइ बेन्थ' बयबो लाजोब्बाय। नङा होमबा? दा आजिखालि बिनि आ बेसेन जायनाखि बेसेन होनो रां मा रांनि बेसेन बेबो खमायलांनो हमबाय। ओंखायनो बयबो माने ओ गोरिब होन गुन्द्रा होन बेफोर गासिबो माने बयबो जाय जेरै हायो माने जामबुंखौ लाजोबो आरो।
औ नोंथां।
आद दा जोंहा नुनो मोनो माने जामबुङा ओरैबायदि हेफाजाबबो होयो। नङा होमबा? अखमबा समाव। माने आजिखालि नोङो गोदोनि समाव नोङो ओ लाइजामजोंसो रायलायहरनाय जायोमोन। नङा होमबा? ओ लाइ जाम लिरनानैसो गोजान गोजानावहाय लायराय हरनाय जायोमोन। नाबे एकदम खस्थ' माने ओ माने जोंहा रायलायनो माबानो सोरबा
औ नोंथां।
जोंबा गोजानावहाय माने बिसोरजों लारायहरनो माने खस्थ' जायोमोन आरो।
औ नोंथां।
जोंहा नाम्बार बु नाम्बारखौ सोनानै होबानो मबाय माबायाव जानबुङावहाय गोसो बादि रायलायहरनो हायो। नङा होमबा?
औ नोंथां।
आर रायलाय हरलायल' नंबावा मोखांजों नाहरलायनोबो हाबावो दानि जु
औ नोंथां नोंगौ सैथो।
जामबुंनि गेजेरजों दा बेनो माने जोंहा सानफ्रामबो राय्लायबाय थानो माने सोरबा मानसिया गोजानाव दङ बाबो माने गोजानाव नंला बायदि दानि जुगाव नङा होमबा माने गो गोसो जाबानो माने रायज्लायहरनो मोनो गोसो जाबानो माने नाहरलायनो हायो बिदि जाबाय आरो जामबुंनि थ्रुयै दा बेबो मोनसे मोजां खोथा आरो ओमफाय जोंहा दा गाज्रि गाज्रि खोथा बुङोबा जामबुंनिया बेनो माने ओ रां नांबाय थागौ नङा होमबा
औ नोंथां औ
औ रां सोबाय थानांगौ जायो ओ रिसार्ज जायखौ होनो जोंहा ओ मबाइल माबा जोंनि जानबुंआवहाय फैसा सोबाय थानांगौ नङा होमबा दा बेफोरो एखमबा समाव माने खस्थ' जायो आरो नङा होमबा
औ नोंथां
माबाफोराव ओमफ्राय जोंहा बिनो माने जोंहा आजिखालि जामबुंजों मा नायनो हायो जोंहा ओ जायनाखि ससियेल मिडिया नङा होमबा
औ नोंथां औ नंगौ
सुबुं माहारिफोरनि माने माबाफोर जेने खि जों नायनो मोनो इन्सटग्राम होन बे होन नङा होमबा
औ नोंथां
बेफोरजों जों माने फुरा सानफ्रामबो सिथाबबाय थानाय जायो आजिखालि नङा होमबा जायखौ औ माने मबाइलखौ नांबाय थाबौ जाहैबाय आजिखालि बयनोबो माने नागारनो हायि जाहैबाय मबाइलखौ बेनो माने जानबुङा माने जोंनि माने थांनानै थानायाव माने बुहुत गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरो दा सोरबा सोरबा आजिखालि जोंहा सोलोंथाइ लानोबो हायो नङा होमबा जामबुंजों
नंगौ नोंथां
दा जामबुंखौ मोनसे खनसे थुबानो बायदिसिना ओंखारो नङा होमबा ओ सोलोंथाइबो लानो हायो आजिखालि जानाय लोंनायखौबो बिहरनो हायो नङा हबा औ गाननाय जोमनायबो नोङो गोरलैयैनो बिहरनो हायो आजिखालि
औ नोंथां औ
फ्राराव जोंहा माने गोरलै जाजोब्बाय आरो नङा होमबा जेरेखम जे जेरेखम आबाद मावग्राफोरा आबाद मावनायनि सोमोन्दै सोलोंनो हायो नङा होमबा बहुत औ माने ओरैबायादि गोरलै बानायबाय माने जानबुंङाहाय माने जोंनि दुनि दुनियाखौनो मोनसे जोंनि आखाइयाव सिफियाव सोजाग्रा बानायबाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ माने ओरैबायदि गोरलै बानायजोबबाय आरो दा नोंथाङाबो एसे बुंहरदो दे माबा मिथियोबा जानबुंनि सायाव
औ नोंथां बुंगोन ओ नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंलांनायफोरबायदिनो जोंनि जिउ खांनायाव बा जोंनि संसाराव जानबुङा जोंखौ गोबां मदद खालामो जेरै जोङो नोंथाङा बुंना बिदिनो जोंहा गोदो गोदायनि समफोराव जेनाखि लाइजामनि माबा सोलियोमोन खारबार नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो लाइजामजों सोरनोबा मोनसे खबर बा खौरां दैथायहरनोबा जोङो लाइजामजों बै खबरा जोंनो बै जायनाखि नोंथाङा दैथाय दैथायहरदों बे मानसिया मानसि सिगाङाव सहैनो गोबाव सम लायोमोन जेरै स्नि सान बा जि सान बेफोरबायदि लायो आरो नोंनाव बै खबरफोरा गिदिंना फैफिननो बेबो बिदिनो लायो आरो दा जोंहा बोरैबा बोरैबा बुंनो थाङोब्ला नों खबर हरनानै नोंनि खबरा बैनाव दैथहरनानै फ्राय नोङनो दै दैथाय हरफिननायसिमाव जोंङनो बयबो जि साननिफ्राय लानानै नैजि सानसिम लायोमोन आरो नामानफा
औ औ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा नाथाय जेन जेब्लानिफ्राय जानबुं ओंखारदों जों बिजों से सेकेण्डनि गेजेरावनो कानेक्ट जानो हायो नङा होमबा नोंथां? जोङो से सेकेणडनि गेजेरावनो खुगाजोंबो आरो मेसेजजोंबो जों फोरमायहरनो हायो आथिखालाव नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
जोंनो माबायदि हेफाजाब होदों होनबाथ' बेखौ बुंनानै फोजोबनोनो हाया नोंथां।
औ औ नोंथां
बुब्ला जोङो मबाइलानो जाजोबखायो जेरै जोंनि गोदान गोदान एप्लिकेसन बा एपफोरखौ बाहायनानै नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थालायनानै जोङो ज' मिटिंफोर बा रायजलायनानै मेलफोर लानो गोसोबा जों जानबुंनि गेजेरजों जोंबो हायो नङा हा नोंथां जेरै जोङो मख'जाथाव मख'जाथाव गुगोलनि बा जुम बेफोरखौ जोङो बाहायनानै मानि ज'आवनो गावनि मोखांजों मोखां नायलायनानै गावनो गावनि जायगायाव जिरायनानै जोङो माने मोखांजों मोखां नायलायनानै जोङो सावरायलायनो हायो खोथाफोरखौ। नङा होमबा नोंथां बेफोरबो जोबोद माने बिदिनो हेफाजाब होदों आरो जानबुंङा जोंखौ। दा बेबायदिनो आरो गोबां गोदान गोदान एप फैदों एप्लिकेसनफोर बेफोरखौ जों डाउनलड खालामनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ नोंथां औ
ओ जानबुंनि जोहैनो जोङो इउटुब खुलिनानै बा फेसबुकफोर खुलिनानै गाव गावनि दिन डेलि लाइफ स्टाइल बा गाव जेराव बेरायदों गाव मा खालामदों बेफोरबायदिनि मा भिडिअफोर बानायनानै जों माबायावहाय फेसबुक बा इउटुबफोराव जोङो आपलड होना होयोबानो जों बेनिफ्रायबो मानि रां खामायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला बुहुमनि ओ बाजि पारसेन्ट बाजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो माने ओ मबाइलजों रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों सोरबा हाजार हाजार खामायदों। सोरबा लाख खामायदों सोरबा खौथि थाखा खामायदों नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ
औ दा जों बेफोरबायदिनो गोबां माने मबाइला जोंखौ हेफाजाब होदों रांखान्थियारि बिथिङावबो आरो सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावबो फालांगियारि बिथिङावबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
दा बुंनो थाङोब्ला मबेला बेखायनो जोंनि थाखाय सासे आंगो लोगो बायदिबो बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला फुंनि समाव जों जेब्लानाखि उन्दुनानै सिरि मोनोब्ला जों गिबि ओ खामानिया जोंना मबाइलखौनो जोङो नाय- ग्रोयो नङा होनबा नोंथां जेरै सिखारनानै जों मबाइलखौ नायनानै बेनियावहाय सिगां टाइम खौ नायगोन समखौ नङा होमबा? नोंथां खैथा जाखो बेफोरबायदि लोगोसेनो आंनो दिनै फुङाव सोर सोर मा माबा हरदों खौरां दैथाय हरदों बा मा मा जेनेबा ओ खोथा बुंहर- दों बेफोरखौ जोङो नायग्रोना लायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
जोङो मोखां सुयो।
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोंहा मबाइलजों बेल' नङा गोबांनाखि माबाफोर दङ। नोंथाङा जुदि अबावबा माबानो बेरायनोबा दावबायनो थाङोबा लामाफोर मोनथियाबा जेराव जोङो मबाइलावनो थाखानाय गुगोल मेप नङा होमबा नोंथां बेफोरनाव नायनानै जोंनो नायो जोङो आरो गुगोल एपआनो जोंनो मानि रोखा रोखा खिन्थानो हाजोबो आरो नोंथां नोंथाङा दा अबाव दं नोंथाङा नोंथांनि डेस्टिनेसनाव ओ बिसि गोबावनि उनाव सौहैगोन बे- खिन्थाजोबखायो बैयाव सहैनो बेसेबां सम नांबावगोन बेफोरखौ खिन्था जोबखायो आरो नोंथां नङा होमबा दा जोंहा बे बेखायनो मबाइला नैबे खोथाया सैथो नोंथां ओ जोङो मोन- से जिरादाव बा मोनसे मुवायाव जोङो मोननै बि- थिंङावबो जों नुयो जेरै मोजां आरो गाज्रि नङा होमबा नोंथां नोंथाङा माने गासैबो औ गासैबो बेसाद बा मुवा खौनो जोङो माने ओ मो मोजांनि थाखायसो दिहुनखायो जेराव जोङो मानि बेवहाय जों सुबुं फोरा बाहायनायनि सायावसो थायो नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा बेखौ गाज्रि लामा जों बाहायबा गाज्रिजों थांगोन लोगोसे मोजांजों बाहायबा मोजांजों थांगोन नङा होमबा नोंथां औ नोंथां जेरै जोङो मबाइलाव नुनो मोनो माबा मोनसे सोलोंनोबा नोंथाङा माबाफोर ओ बिदिनो माबानि अफिसफ्राव मावनानै बा खामानिनि आ माबा लानो सुति लानो लाइजाम लिरनोबाबो जोङो गोबाव टाइम नाङा लासे जोङो बेखौहाय ओ खम समनि गेजेरावनो नैजि बा थामजि सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो मोनसे लाइजाम लिरखांना होयो माबाया साटजिभिटि बा गुगोल बा जेमेनायफोरा जोंना नङा होमब्ला नोंथां दा बिदिब्ला ओ नोंथां ओ जोंहा मबाइलनि बा जानबुंनि सोमोन्दै सावरायनो गोबां दङ जायखौ जों माबायदि जोंखौ जोंनि औ संसार जानायाव बा जिउ खांनायाव जोंनो माबायदि हेफाजाब होदों होनबा जों बेखौ मानिे मबाइलखौ ओ जोङो गोजोननाय जासिनो माने जोबनोनो थाङा जेसेबांनाखि गोजोननाय जासिगोन अब्लाबो जोबबोैया जोंनि गोजोन्नाय जासिनाया नङा होन थारमाने थोआ बिदि जायो दा बेखायनो जोंहा समनिबो आंखाल नोंथां आरो जों सानैनि जेनाखि सावरायनाय ओ बेखौ जोङो फोजोबना यानो गाहाम जासिगोन नामा
औ समाबो गैला जोंहा माने ओ जों सावरायबाय नङाबा ओ जानबुंनि सायाव जेनेबा मबाइलनि सायाव बुहुदनो होमबा जोंहा नेक्स नेक्स आयदायावहाय गु गुबुन आयदायावहाय जों गुबुन ओ माबा रायज्लायसै नङा होनबा गुबुन बाथ्रा
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला औ नोंथां दे गोजोनथोंसै औ नोंथां